औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ आंङो फ्रियैनो दं।
औ जों दा ओ मोनसे टपुकनि सायाव सावरायनो सानदों बे टुपिकआनो जाहैबाय दफां दंफांङा जोंखौ मा मा जेरै सु माबा होयो बेखौ जों रायलायनसै।
औ सावरायजायो नोंथां।
बिदिब्ला गिबियावनो आं एसे जागायजेननोसै नामा फंनैसो बुंनोसै
औ नोंथां जागायनो हागोन।
औ ओ फार्स्टआवनो आं बुंनोसै बिफाङा जोंनो ओ जोंङो गेसोयो। ओ बिफांनि गेसखौ जों बोनानै लायो आरो बिफांङा जोंनि अ बेखौ नोंथां मा गेस बुङोमोन इखो?
जेरैबायदि बिफांङा जोंनो अक्सिजेन गेस फाहायनानै होयो आरो सुबुंङा हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बि बिफांङा बोनानै लायो बिफांङा जोंनो थांना थानायाव गोबां सहाय होबोदों जेरैबायदि बिफांङा जोंनो सायख्लुमहयो जोंङो फिथाइ होयो । खायसे मुलिखौ जों दंफांनिफ्राय मोनो एबा बिफां लाइ फांखौ जों साफ्रोम न'खरावनो गायनो नांगौ । मानो होननानै बुंङोब्ला बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां नांगौ जानाय जिरादखौ मोनो जेरैबायदि गेदेर गेदेर दंफांखौ जों दाननानै ननि काट दरजा किरखि आरो न'आव गोनां जानाय डेक्स बेन्स बिसना बानायनाय दुल जिरायग्रा सियार आलना फालें बायदिसिना बानायनायाव गोबां सहाय मोनबोदों
औ नंगौ नोंथां
आरो बिफां लाइफांखौ जों गायनो नांगौ मानो होनोब्ला बिफां लाइफां थायोब्लासो जायगाया सोमखोर समायना जाया ।
आरो बेनि अनगायैबो जों न'आव दंफां थायोब्ला बिनि फिथाइफोरखौ जों गोथां गोथाङैनो खानानै जानो हायो । नाथाय गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बेफोरखौ बायालाबानो मोनजाया आरो जों बे दंफांनिफ्राय मोननाय फिथाइखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जों दंफां लाइफांफोरखौबो फाननानै रांखान्थि जौगानायाव सहाय मोनो
औ नंगौ नोंथां
दंफांफोरनि मादावबो बयनिख्रुइ बेसेन गोसासिन दंफाङा जादों सन्दन दंफां सिगुन आरो लाल चन्दन उग्रु बायदि बायदि नोंथाङाबो दा एसे बुंदो
औ आ बिफां बिफांखौ जों गायनो नांगौ बिफां थाब्लासो जोङो ओ सायख्लं मोनो आरो ओ बिफां थायोब्लासो जों ओ जोंना अखा हायो आरो बिफां ओ दंफां दंफां थायोब्ला जोंना जागाया जोबोर समायना जायो बिफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ ओ मुलि बेफोरखौ जों मोननाय जायो
आरो
आरो बेफोर दंफांजों मोननाय माखासे आइजेंनि मुं बुंनो हागोनना नोंथाङा? नोंथां
औ नोंथां ओं
नोंथाङा दंफांजों बानायनाय खायसे आइजेंनि मुंखौ बुंनो हागोनना?
हागोन नोंथां जेरै देक्स ओ बिसना बेन्स ओ आलना फालें गद्रेस बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जोङो दंफांनिफ्राय जों मोननाय जायो आरो
औ आरो बेफोर नोंथांनि बायदिब्ला रांखान्थि जौगानायाव सुबुं माहारिखौ सहाय होदोंना होआखै
होदों नोंथां जोबोरैनो होदों जोङो फांस
गोदोनि हाबायाव दंफांजों बानायनाय हाथाजोंसो हिनजाव गोदाना ओंखामखौ खुरजेननांगौ होननानै बुंनाय नेम दं
औ नंगौ नोंथां
आरो जों दंफांनि फ्राय बानायाय काट बायदिनि इन्डास्ट्रि बानायनानै जों गोबां रांखावरि आरजिनायाव मुलाम्फा मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
खायसे गिदिर गिदिर दंफांखौ जों गोबां मोजां मोजां फार्निचार सफा आलना फालें गद्रेस बायदि बानायनायाव मोजां जायो
नंगौ नोंथां जोङो ओरैनो फांसे दंफां दानोब्ला ओ फांबैसो दंफां गायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
ओरैनोथ' जों फांसे दंफां दानफायोब्ला बेनि जायगायाव हायोब्लाबो खोब फांथाम फांब्रैखौ गायथारनांगौ
मानो होनोब्ला जों बेफोरबायदि दंफां दानफ्लायबाय थायोब्ला जोंनि हाफोरा रानस्राव जाजोबगोन
औ
सिदोमा गैयि जागोन जेरैबायदि जों गय दंफांनिफ्राय गय फिथाइखौ फाननानैबो जों गोबां फैसा मोननो हायो गामि ओनसोलावथ'
बांसिनानो गय दंफांजोंनो खायसेआ गोबां रां खामायनो हायो
दा नोंथाङा एसे बुंदो
औ नंगौ नोंथां जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायबो गय खान्थाल थाइजौ ओ लिथ ओ लिटकुर जेरै लिसु ओ आपेल आंगुर गोबां रोखोमनि मुदुफुल बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेफोरखौ जोङो ओ बाजार एबा हाथाइसालियाव लांनानै जोङो फाननानै रां खामायनो हायो।
औ
बे रां मोननायखौनो जोङो ओ जोंनि नांगौखिनिखौ जों बायनानै लानो हायो आरो।
ओं।
आरो जों फांसे दंफां गायोबा बे दंफाङाव उन्दै समाव जोङो बे दंफांखौ जोङो जोथोनै लाखिनांगौ आरो हासार होनो नांगौ। आरो ओ सम सम जों दैबो होबाय थानो नांगौ आरो।
दा नोंथां उम उम नोंथांमोननि गामियाव उम दंफां लाइफां गायनाय एबा माबाफोरा माबायदि
आरैनोथ' जों गामि ओनसोलाव बांसिनखोनो दंफां लाइफांखौ सोमखोरखो नुयो।
अ नंगौ नोंथां।
गासैथिंबो नाह'ब्ला जों लामा सामाफोरावबो दंफाङानो थाजोबखायो बेनिखायनो गामि ओनसोलाव बारहावायाबो जोबोद गुसु।
औ
जोंनि हादरारि दंफाङा फाख्रि दंफां।
औ नंगौ नोंथां।
खायसे दंफाङा गेदिर जौओब्ला बेनिफ्राय रोदा बायदि जायो।
नोंगौ नोंथां।
दंफां दंफांनिफ्रायबो जों गोबां रोखोमनि बिदिनो
ओ थालि फिथाइ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि होननो हायो आरो दंफां गैयाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आरो मानसिया।
जोबखा सिगौमोन। गैला जोबखा सिगौमोन
दे बिदिब्ला जोंना नोंथां समाबो जानानै फैबाय।
उननि समफोराव मोजां रायलायसिगोन नोंथां।